हेल' औ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना नोंथां
औ थारैनो दङ'
अ अ आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय सावरायदों होननानै माने नोंथांखौ कल खालामनाय जागोन आरो नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन
औ टपिकआ जाहैबाय जोंनि जायनाखि सावरायनांगौ आयदा दैबाना आरो मिथिंगायारि खैफोद बिनि सायाव जों सावरायगोन दिनै नों नोंथाङा आंनो दैबाना आरो मिथिंगायारि खैफोद नोंथांनि नोजोराव मानि थाखाय दैबाना जायो बा मिथिंगायारि खैफादा मानि थाखाय जायो नोंथ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ थारैनो
औ
औ जों दै बाना होनोब्लाथ' जोङो दा जों गामियारि ओनसोलाव जों गोबाङैनो दैज्लां बोथोराव बांसिन जायगाफ्रावनो जानाय नुयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों आवासआ एसे खम फैदों एसे गोरा रायज्लायनायनि थाखाय
औ औ जोङो मा जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव मा बांद्राय अखा हाबाय थ थायोब्लाबो जोङो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
औ बांद्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनावबो जोङो माने दै बाना जानायखौ नु नुनो मोनो जेरैहाय दैबाना होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव माने खायफा खायफा गामिनि खाथि खालाफ्राव मा जोंना दैमा दैसा दं दैमा दैसा दंनायलाय जोंना मा हाजोफ्राव एसे गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला बा जोंनि गामिफ्रावबो एसे गोबां अखा हाबाय थायोब्ला मा जायो बे माने जोंनि गामि खाथिनि मा दैमाफ्रा जोंना दै देरो बा दै बांनानै मा बे दैमानि दैयानो बा हाजोफोरनि दै दैया बेयाव जमा जानानै दैमायाव फैनानै माने दैमा देरनानैनो बे माने गामि ओनसोलाव हाबनायखौ नुनो मोनो आरो बे बाना जानो हायो थिग बेनिखायनो जों मा बे दैबानाजोंनो जों गोबां खहा जानो हायो जुदि गोबांथार बाना जायोब्ला जों बिराद गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि गामियाव गामियारि ओनसोलावबा गामियावनो हाबोब्ला बा न'फोरावनो हाबोब्ला लोमसावोबा गोबां खहा जानायखौ नुनो थाङो आरो जोंनि थानाय जायगाफ्रा गाज्रि जायो फारसेथिं जोंहा गोबां खहा जालाङो जेरैहाय जोंनो दाउ अमा बोरमाफोराबो जोंहा गोबां दैबाना जायोबा मा जायो ओ बुखार लांजायो बा खारफा लांजायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ मा होनो गामियारि ओनसोल हिसाबै जों गोबां आबाद मावो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
बेफोरबो मा आबादफोरा गोबां खहा जालाङो आरो बुखार लांजायो बा न'फोरा जोंनिया सिफाय लांजायो थिग बेफोरबायदिनो माइ दै गासैबो जोंनो मा बेफोर बुखारलांजायो गोबां दै बाना जाहोन जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदि थिग माने गोबांद्राय अखा हानायाबो मोजां नङा आरो
गोबांथार अखा हायोब्लाबो बेफोरबायदि खहा जानायखौ नु दैबाना जानानै बेनि सायावनो आरो बेखौनो बुं बुंनो हायोदि आरो माने जोङो दैबाना जागोनखौ मोनथिखानानैबा जोङो बेखौथ' बुंनो हाला नालाय मा समाव मा दैबाना जायो बेनिखायनो जोङो बेनि ओ सायाव नोजोर बोनानै ओ जोङो बा गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा बा जों जिहेथु जोंनि पन्सायत बायदि आफाद दङ बेफोरो गासिबो जोङो
औ
गामि दरनै दरथाम होमबा बेफोरबायदिनो जि जायगाथिं माने एसे गोथौ दै हाबबोनायनि एसे लामा बा चान्स दं। बा दैमानिफ्राय बारबोगोन बायदि बेफोरबायदियाव जोङो मा खालामनो हायो ओ दैज्लां बोथ थोरबा दैबाना जानायनि सिगांनो जों बेखौ ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बा ओ गाथै ओ गासै माने गामिनि सुबुं अनजिमाफोरा जोङो मा खालामनो हायो मेल मिथिं बा जथुमा जहन नानै जोङो बेखौ माने थिरांथा लानो हायो आरो बा जों मा बायदि खालामनो हागोन बा बे दैज्लां मोनफैयियावनो जोङो मा खालामो ओ बेखौ जोङो बा हा एसे गोजौ खोनानै बा माथावरि बेफोरबायदि खोनानै जोङो
दोनोब्ला बा खोयोब्ला जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव हाबनो हाया जेन हाबोब्लाबो एसे खम जायो बेखौ नोजोर होनानै जों एसे बेखौ दबथायनो सानोब्ला मोजां जायो आरो बिदि खामानिखौ माने मावनानै लायोब्ला ओरैनोथ' जोङो दुब्लिफोर थाराव हाबनायखौ जेबो बुंनो थांला बेथ' एसे एनै हाबबा बा आबादफोराथ' लस जायो गोबां लकसान जायो थेवब्लाबो बेनि अनगायैबो जोंनि जिहेथु थानाय गामियारि ओनसोलावथ' ओरैबायदिहाय जोंना ओ फाखानि न' बा गोजौ बिल्डिं न' बेफोरबायदि गैया नालाय बेनिखायनो जोंना गासैबो बांसिन बिबाङैनो मा हानि न' बा एसे गाहाय नखायनो जोंना मा गासैबो जिब जुनारनिफ्राय जोंनि ओ थानायनिफ्राय गासैबो सिलिंखार जालांनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो माने गामिफ्राव हाबा जेन हाबहैनो हाया बेखौ नोजोर बोनानै बिदि खामानि मावोबा एसे मोजां जायो होननानै सानो आरो थिग आरो मिथिंगायारि बुंनो थाङोब्लाथ' मिथिंगायाबो जोङो मा ओ मिथिंगाया जिहेथु जोंनि सोरगिदिं थानाय दंफ फां लाइफां बेखौनो लानानै जों मिथिंगा बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेखौ जोङो बांद्राय बेखौबो मा खालामनाय नुनो मोनो दानि मानसिफोरा जोंनिया दान फायनाय बांसिन ओ-दाननाय माने बेफोरबायदि सावना होनाय बा गुबुन मा होनो ओ-जोङो जेरैहाय दा गामि ओनसोलफोरावबो एसे एसे नुनो हमबाय जोङो गिदिर गिदिर इन्डासट्रि बायदिसिनाखौ खुलिनायनि जाउनाव मा जायो मिथिंगाया जोंना गाज्रि गाज्रि आबहावा सोमजिलांगासिनो आरो बेखौ नुनो थाङो।
ओ जोङो जेरै हाय काल कारखाना बिदिनो दारिमिन बेफोरबायदि गायसननायनि जाहोनाव मा मिथिंगायाव गुबुंले जालांगासिनो आरो सानफा एफा बेखौ नुनो थां इनिखायनो बेनिफ्राय जोङो मा ओ माबायदि मिथिंगाखौ बा आबहावाखौ रैखाथि खालामनांगौ बेखौ जोङो गावबा गावनो सानना मोनखायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोथोन लानाया जोंनिनो खामानि गासैनिबो खामानि बेनिखायनो जाहाथे जोङो ओ-गुबुंले खालामाबालानो बा जेरैहाय जोङो थेकनिग आबहावा ओ-मिथिंगा होननानै बुङोबा जोङो आबहावाखौनो हमनानै लाजायो। थिक जेरै आबहावा होननानै बुङोब्ला गो- बां पार्स्ट दङ बेवहाय जेरै बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय। बा हा हास्राव हा जानाय बेफोरो बिदिनो गोबां दङ जेरै बार गुबुंले जानायाबो जोंनि जोंनो खालामना लानाय जायो जेरैहाय जोङो प्लास्ट- प्लासटिक बायदिसिना बेफोरखौ मा खालामो जोङो दाबसे जायगायाव दोनोब्ला जेराव मेराव गारालासिनो जों मा खालामनो हायो आरो जोङो गेसाव गो फोन बायदिसिना गारनायनि जाहोनावनो बाय कलकारखाना बा बायदिसिना मथर गारि बांद्राय सालायनायनि जाहोनाव मा जायो? बार गुबुंले जानाय बे बेफोरबायदिनो आरो बे आयदानि सायावनो नोंथाङाबो ओ-नोंथाङा मिथिनाय बायदि माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
अ आं मोनसे खोथा फोरमायनो सानो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ-दै बानानि बागैथ' नोंथाङा फोरमायलांखाबायानो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दैबाना जायोबा जोंहा गोबां खहा जायो नंगौ जेरै हा गिसिखानाय। जोंनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा जाय सम्पदा गिसिखालाङो। आरो बेजों लोगोसे बांद्राय जुब जुब अखा हाबाय थायोबा जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो थाङो आबादखौ खहा खालामो नङा होमबा जोंनि थाग्रा जायगाखौ लेथ्रा खालामो थिग बेबायदिनो आंनि साननायाव बे मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोबा जेब्ला बांद्राय जुब जुब अखा हायो अब्लाथ' जोंना बानायाथ' जाखागोन नङा होमबा? दा बाना जानायजों लोगोसे जोंनिया मा खालामो बुहुद खैफोद लाबोयो खैफोदा जाहैबाय जेरै बांद्राय जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव जोंनिया बारहुंखा फैयो नङा होमबा बांद्राय बिफां दाननायनि जाहोनाव जोंना मा जाबाय दा माने हा गिसिखानाय नङा होमबा नोंथां? हा गिसिखानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिया मा गाज्रि मुवा बेसाद दैजों फैफानाय दा बैफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेबायदि आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोंना बांद्राय जुब जुब अखा हायोबा मा जायो जोंनिया आबाद मावनो मोना नङा होमबा जोंना आबादफोरा गाज्रि जायो। दुब्लिफोराव माइफोरा गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो आरोखि आं बेखौ बुंनो सानो आरो
थारैनो सैथो नोंथांनि बुंनायाबो आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोङो
आबहावाखौ ओ बा मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो माबायदि रैखाथि। थि खालामनो हायोबा जोङो मा खामानि मावोब्ला जोङो ओ। गो जोंनि जिहेतु बार लानाय। अक्सिजेन गेस लाया होमबा जोङो बेखौ जों मा खामानि मावोब्ला जों गोग्गो। गोग्गो मोनो होननो। गोग्गोयै मोननो हायो बेनि मोननैसो जाहोन बुंनो हागोन नामा नों?
औ नोंथांनो आं फोरमायनोसै दा बार गेब्रेंनाय होननानै बुङोबा जेरेखम बार गारज्रि जानाय नंआ होमबा दा बेनि गुबै दाय एगेरे होननानै बुङोबा जों मानसिखौनो बुंनांगोन मानो होननानैु बुंङोबा। जोङो गावनि जायनाखि थांनानै थानायनि जायनायखि लामा। बेखौ गोरलै बानायनो थाखाय जों मा खालामबाय माने गारि मथर बांद्राय सालायग्रा जाबाय। नङा होमबा बा गारि मथर बांद्राय सालायग्रा जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गावनि थांनानै थानायखौ गोरलै खालामनो थाखाय जोङो। गिदिर गिदिर। कल कारखाना बानायबाय जाय कल कारखानानिफ्राय जोंहा उखुन्दै गयो नङा होमबा। जाय गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै गयो। जोङो जाय अक्सिजेनखौ जों बोगासिनो दङ नङा होमबा बेजों जोंनि देहायावबो थाङो। जायनि जाहोनाव जोङो माने गोग्गो देहा जोङो। गैयाबा जोंनावहाय गोग्गो बारखौ जों मोना। दा बेखौ जोङो जुदि होबथानांगौबा जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन। सेथि नाम्बारावनो गारि घरा सालायनाय बा कल कारखाना बानायनाय बेखौ एसे खमायनांगोन। आरो नैथि नाम्बाराव जों मा खालामनांगोन गिबियावनो जोङो फिफां गायनांगोन जाय। जुदि फांसे बिफां जेन'बा दानफायोबा जोङो बा माने फांबानिफ्राय। जि बिफांसिम जों गायनो गोनां जागोन आरोखि आरो लोगोसे बेखौहाय माने। जों जोथोनै लाखिनांगोन आरोखि आं बेखौनो होननानै सानो आरोखि।
थारैनो सैथो नोंथाङा बुंनाया। थिग बिदिनो नोंथांजों आ। जोङो जा आयदाजनि सायाव सावरायबाय रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे। बिदिनो मोनथियै खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय। आ लोगोसे। समफोर मोनोबा नोंथांजों लोगो मोनलायगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय।
औ नोंथांनि सावरायनानै रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय इयुनाव लो। अनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों नोंथां।
ओहो गोजोनदों।